हेल' नोंथां औ। खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ गिबि गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांसिम
आतसा औै।
औ। ओ दा जोङो ओ बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रिनि मागै रायलायनो सानदोंमोन आंनो थां।
औ रा सावराय जागोन।
औ। दा बिदिब्ला आं बुंलांनोसै।
औ दे।
बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथाय जोङो बेबादिनो अनला खारै सबाइ ओंख्रै आरो नारजिजों मा बेफोर खौ मख'जायो नङासै नोंथां बेबाय बिदिनो आङो ओ नारजि नारजिजों अमा बेखौ जों माबायदि संनानै जानाय जायो! बेनि बागै फोरमायनो सै। अ गिबि गिबियावनो जों। नारजि बिलाइखौ मानिफ्राय मोनो होनबा बेखौ। जों। फाथो मैगं फैयोना। अ दैज्लां बोथोराव मोननाय। जायो जायखौ फाथो बिलाइखौ ओ बे फाथोखौ जोङो फाथोनि बेगरखौ गिबियावनो हायावहाय फैयो अ हा एवनायाव हाय फोनानै ओ बे जेब्ला रजयो फाथोआ रजनानै बियो अ बि हां ओ लाइफांनि महर लायो अ जेरै अ देरो बिनि बिफांआ फांङा बेखौ देरबा थाय जोंङो ओ बेनि बेखौ जोंङो फाथ थोखौ गोथाङैबो जाजायो बाट बेखौ फाथो बिलाइखौ जों खानानै नआव लाबोनो हाय ओ बेखौ जोङो सान्दुंआव फोराननानै नैनो अ बेनि बिलाइया ओ गोरान जायोबोलाथाय जोङो बेखौ अ दोनो माने बेबायदिनो दोनथुमनानै दोननाय जायो ओमफाय बे नारसि नि बिलाइ गोरान बे फाथो बिलाइ गोरानखौ जोङो ओ नारजि होननाय जायो जायखौ जों ओ बेनिफ्राय बे नारजि जि बिलाइखौ जों संनोब्लाथाय माबायदि सङो होनब्ला अ गिबि गिबियावनो खारै। ना खारैया गोनांथार। नार्जि ओं ख्रि संनो थाखाय खारैखौ। बाहायनांगौआ गोनांथारमोन ना खारै नङाब्ला ना ओंख्रिया मालाबाबो जाथावा। बेबायदिनो। औ बेबायदिनो। ओ नार्जि बिलाइ। खौ जोङो। ओ सुनानै लायो दैजों मोजाङैनो सुनानै उनावहाय ओ खारैजों। सारायाव मोजाङैनो रेब होनोनानै लानाय जायो खारै होनानै। बेबायदिनो जोङो ओमफाय रेबहोनानै बेखौ मोजाङैनो दै होनानै गोदौ होयो आरो साग्लियो। नाथाय आथिखालनि जुगाव बेबायदि खालामालासिनो डाइरेक्ट ग्राइडारफोराव नार्जिनि बिलाइ गोरानखौ ओ जेनेबा ओ ग्राइन्ड खालामनानै मिक्सार खालामनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ संनाय जायो नार्जि ओंख्रिखौ। ओ माने ओ बेबायदि गुन्दै खालामनानै बेवहाय अमा जेनेबा अमा बेदर नङाबाबो जायखि जाया मिजेम ओ जाथिय' बुस्थु होयो थाय बांसिन मोजां जायो। जानो थावना जायो नार्जि ओंख्रिया। बेबायदिनो अमा अमा बे लर होयोब्लाथाय अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनानै उनावहाय बे मैगं जा जोंनो साग्लिना लादोंमोन खारै होनानै बेवहाय ओ बे बेदर खौ जोङो होनाय जायो। होनानै ओ बेबायदिनो फालौ सामब्राम देनानै बेखौ मोजाङै नां गोदौ होयो गोदौ होनानै सं ख्रै ओ खारैफोरखौ जोङो उनावहाय ओ मोननोसै समाव साखियो आरो साखिनानै जेब्ला बियो ओ मोनो बेयो अब्लाना जों बेखौ खांनानै जाजायो। ओ बर'नि मोनसे ओ बे ओरै जानाय खाजानि औ मादाव बे ओ ओंख बे नार्जि ओंख्रियाबो मोनसे गुबै खाजा आरो बर'नि थाखाय
ओम
अह बेबायदिनो
उम दे बुं
ख्रिबो दं सबायजों दाउ जोंबो दं
अ अ हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ
खोनादोंना नोंथां। हेलौ
औ औ औ खोनादों औ खोनादों।
जाव माबायदि संनानै जानाय जायो बेफोर मैगंखौ
ओ अ माने ओंख्रि संनाय होनोबाथ' जोंथ' बांसिनानो ओ मा होनना बुङो ओ आइजो माहारिफोरासो ओंख्रिखौ सङो नालाय आइजोफोरा बांसिन मिथिगोन आरो बिनि ओंख्रिनि सायाव खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ औ खोनादोंना ओ खालि माने औ खोनादों नोंथां औ हेलौ खोनादों ना उम माने ओम ओ ओंख्रि संनायाव थ' इसेबां मानि माने ओ ओरै माबा नङा आङो जेनेबा जेबा ओरैनो संना होनायखौ जा-जायो होनबाबो अरजाया आरो जेनेबाजिबा नारजि होनो बा दा नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय गिबियावनो माने माने हाखौ एव फुदुंना लानानै माने ओम बेनि बेगरखौ फोनाय जायो आरो न' नङा होम बा बेनि उनाव बेखौथ' जों ओ नोंथाङा जेरै जेरै बुंबाय माने गोथाङैबो माने फुलि समावबो जायो आरो दा उम गोदो माने जों मोनसे ओ माबाखौ नुयोमोन माने बै जेब्ला जे अह जों नारजि फुलि हो नार्जि फुलिखौ जानाय जानायनि उनावबो बे फाथो फाथो होननानै बुङोना फाथोआ देरोमोन आरो देरोबा बेखौ माने बेनि बिफांखौ जोंङो मा होनो अह दानसनानै बजा खानानै दैयाव सोमना दोननाय जायोमोन नोंथां नोंथाङा नुफेरदोंना हेलौ हेलौ
औ औ फेराखै न औ खोनायाखै
अह नुफेरदोंना नोंथां बिदि खालामनायखौ
आंङो नुफेराखै नोंथां बेबायदि ओ
अह माने माने दा गो औ दा गोबां माने बेखो फाथोखो माने दानिया बांसिनानो माने जानो थाखायल फोनाय जायो नालाय बिनिखायनो नोंथाङा इसिबां मानि नुवाखैबो जानो हायो ओ इसे माने जोंनि ओनसोलाव माने गोदो आरो माने दाबो सरासनस्रा नुनो मोननाय जायो माने बे फाथोखौ माने देरजासिम लाखिनानै फाथोनि बिफांखौ जेब्ला उम देरजासिम लाखिनानै बिनि बिफांखौ दानोमोन आरो दाननानै ओमफ्राय बिनि बिलाइखौ माने जोंङो बिजौखौ खासनानै लाखियोमोन बिनि सिगां बिफांखौ दाननानै जोंङो मा खालामोमोन माने फाथोखौ बजा खालामनानै माने फाथोनि बिफांखौ बजा खालामनानै दैयाव सोमना दोननाय जायोमोन बा दैयाव सोमनायनि उनाव बा अ अ दैयाव सोमनानै दोनोबा दैयाव माने ओरैनो जेनेबा सप्तासे बा बिनि बांसिनबो नांगौ जायो मालाबा जेजासिम माने फाथोनि बिगुरा रुया समावलागै जोंङो बेखौ दैयाव सोमना दोननाय जायोमोन बेनि उनाव मा खालामो जोंङो बे फाथोखौ बोखांनानै सप्तासे बा बा सप्तानैनि उनाव बोखांनानै जों बेनि ओ बिगुरखौखाय सानदुं लामना दोनोमोन आरो बिनि उनाव मा मा खालामो सानदुङाव लामना दोननायनि उनाव माने बिनि फाथोनि बिगुरखौ जोंङो माने दुरुं सायोमोन आरो नुफेरदोंमोन ना नोंथाङा बिदि
औ नुदों दासो गोसो फैदों आं नोंथां ओ दा बेबायदिनो ओमफ्राय औ आरो दोरोङारि मैगंनि सायाव ओंख्रिनि सायाव रायलायदोंना जों नोंथां बेबायदिनो अनला खारैआबो मोनसे बरनि मोनसे गुबै जाग्रा जामुं ओंख्रि बेबायदिनो अनला खारै दाउ बेदरफोरजों ओ संनानै जानाय जायो जायखौ जों अनला हारिखौ माबायदि संङो होनबाथाय अनला खारै जोंङो ओ फासआवनो गिबि गिबियाव नो माइरंखौ सुना लायो लानानै ओ बे माइरंखौ उनावहाय औ। गुन्दै खालामनानै दै अराव ओ थानायावहाय दै फिनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनाय बेवहाय अनखौ‌ गारसोमना होनाय जायो आरो बेबायदिनो दाउ ओ बांसिन ओ मोनो। बेबादिनो ओ बेयावहाय खारैआानो ओ गुबुन खारै नङाबा अनला खारैआबो जाथ थावा बेबायदिनो ओ आरो अनलाखौ जोङो ओ बेबो‌ संनाय नुनो मोनो जायदा जोङो थाइगिर आरो बेबायदिनो बो होनानै संङो आरो गोखाबो संना नुनाय मोनो। बासिखि बिबार होनो बेफोरखौ होलाना बो अनला ओंख्रिख्रौ संनाय नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो सबाय ओंख्रि बो सबायनि सबायखौ संनायनि सिगां नै ख सप्तासो सिगां बेबायदि सोमनानै दोनग्रोयोबा मोजांसिन जायो आरो सबायखौ ओ सोमनानै दोननानै उनाव हाय बेनि बिगुरखौ जोङो नि सुनायावहाय बिनि जा सायाव गोसोम गोसोम बागालिफोर थायोना। बेखौफोरबो जोङो सुनायावनो खाना लायो। लानानै उनावहाय बे बे जोङो घम बेबायदिनो अराव हाय ओ एसे ए ओ साराय फाननानै बेवहाय थाव एसे होनांग नै पियास ओ अ सेर सेरनानै ओमफ्राय सबाय मैगंखौ दै होना एसे एव फ्रामग्रोना लायो बेवहायबो खारैआ गुबै नाथाय बेबायदिनो थावजों एसे एवो। एवफ्रामग्रोयोबा थावनाया एसे साबसिन जायो आरो। बेबायदिनो बे सबाइ ओंख्रिखौबो जोङो ओ दाउ बेदरखौ जों जानाय नुनो मोनो। ना गोरानजों जानाय मोनो। नुनो मोनो आरो बेबादिनो ओ ओ बयलार आथिं आथिखालावथ' बेदिनो बयलार बेदरखौबो बांसिन जायो नालाय मानसि फोरा बेफोरजोंनो संनानै जानाय जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो बेवहायबो अ गुबै खारियानो गुबै उनावहायबायदि सबाया जिता दै होनानै ग्लब फख्रुफोरबोन थुहैगोन अब्लान जों बेयाव फाग्रा सागं सानानै होयो सागं सानानै होनानै उनावहाय बे ओ गुन्दै गेब्लेेजोबबा नाथाय बेवहाय फालौ ओ सामब्राम बेबायदि देना होयो जाहाथे ओंख्रिनि थावनाया बांनायनि ओ मोदोमफ्रु जानायनि इनिफ्राय उनावहाय बेदरखौ जों गारसननानै होयो। होनानै बेबायदिनो गंगार दुनदिया बा जोंनि लकेल जा दुनदिया बेफोर होनानै दसे गोदौहोयो माबा होनानैहाय ओ बे ओंख्रिया जाथावना जायो उनाव खारै रै ओ सालायबाय दे। दे बिदिब्लाथाय नोंथां समनि आंखालाव जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।
ओ गोजोनथों।